औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ ओ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि ना
फ्रि फ्रि नोंथां फ्रिया
औ आङो बर' हारिनि आबाद मावनाय आरो आबाद मावनानै जिउ खुंनाय बिनि सायावहाय एसे सावरायलायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ नोंथां औ औ
दा नोंथाङा जागायनो ना आं जागायनो
नोंथाङानो जागायजेनदों नोंथां
ए जागोन नोंथां दे होमबालाय जिहेथु बर' हारिनि आबाद मावनायनि सायाव जों सावरायगोन दा बेखायनो आङो मोनसे मोनसे बिदिन्थि लानानै जागायनोसै जिहेतु जों नुनो मोनो बर' बर' हारि होनना बुङोब्ला फ्राय मोनसे हारि ओ जिउ ओ थांनानै थानो बा जिउखौहाय खुंलांनो थाखाय आबाद माव आरो थांनानै थानाय
नंगौ
गामिआरियावहाय बांसिन मानसि गावनि जिउ खुंनायावहाय गोबां गोनां जानाय रांखान्थि थि आरो थांनानै थानाय जानाय लोंनाय गासैखौबो जों आबादनिफ्रायनो बुथुम बुंनो थाङोब्ला गामिनि गुबै रांखान्थिनि सम्पद एबा आरजिनो हानाय राहायानो रां आबाद मावनाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो मानोना जों जेसेबां नुयो जानायनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङावहाय जौगाखांनायाव जोंनो रांखाान्थि नांगौ जायो बेफोर रांखान्थिफोरखौ आरो जौगाखांनायनि थाखाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ आबाद नङाब्ला साननानैनो ओ मोननो थाङा
नंगौ नोंथां
जेरै जोङो जुदि ओ बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो गोनां जायोब्ला जों रांखान्थि नांगौ जायोब्ला ओ बेखौ मोननो ब्ला जोङो गिबियाव आबाद मावनानै बे आबाद मावनानै मोननाय फिथाइखौ फाननानैसो जों रांखौ आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो जों खामानिखौ मावलांनो हायो। दा बिदिन्थि बायदियै आङो बर' हारिनि सायावहाय मावनाय आबाद जेरै माइ आबाद फाथो आबाद जुंखाम आबाद आरोबाव बेबायदिनो मि सिङाव मावनाय माखासे आबादफोर जेरै बानलु फान्थाव एम्बु आरोबाव आलुनि मैगं ओ बिदिनो लाफा गासिबो फालें मैगं जेसेबां मैगं दं बेफोरखौ जोंनि मेसिङाव मावो आरो बर' हारिफोरा बेबायदिनो माइया जोंनि मोनसे गुबै आबाद जाय गुबै माने गाहाय आबाद होननानै साननानै लानो हायो मानोना मोनफ्रोमबो बर' गामियाव दुब्लिजों बुंफबनायखाय फ्राय बांसिन मानसिफ्रानो माइ आबादखौ जोङो गोगोमै गोहोम गोनाङै मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो जेरै माइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद खौ बर'फ्रा आथिखालाव मावो गोदोबो मावखादोंमोन आरो दासिमबो मावो आरो नाथाय गोदोनि रुजु जुनायाव दानि मावनाया एसेब्लाबो आबादफ्रा आलादा रोखोमनि जाबाय मानोना गोदोनि दिनावहाय जों जाय आबादखौ मावोमोन बे आबादखौ गावनि न'खराव सोलिनो बा जानो थाखायल' मावनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन।
उम
जेरैबायदि माइफोरखौ आबाद मावोमोन बियो गावनि न'आव जानो आन्था एबा एसेबाबो फाननानै रां मोननाय बेबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै बांसिन आबादखौ मावनाय जायोमोन माइ आबादखौ नाथाय आथिखालावहाय बेखौ बांसिन बिबांनि दिहुननो थाखाय मानसिफोरा गोबां माइनि आबादखौ मावो। आरो बेखौ गाव न'आव जानायजों लोगोसे बाहेरायावबो फाननो हानाय बायदि बिबांनि मानसिया दिहुननो हानाय बायदियै जों बर' हारिया दा मावनायखौ जों ओ नुनो मोनसै आरो।
नंगौ नों
औ बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद जेरै फाथो आबादखौबो बुंनो हायो। गोदोनि दिनाव फाथो आबादखौ गामियावहाय गोबां मावोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो फाथो आबाद मावनायखौ एसेबाबो खमायनाय नुनो मोन बाय मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव ओ जेब्ला माइ गायखाङो अब्ला माइ गायखांनानै थानाय लांदां फोथारावहाय ओ ओरैनो थास्लाय स्लाय बावहाय फ्राम ओ उफ्रा आबाद हिसाबै बे फाथो आबाद फोरखौहाय मानसिफोरा मावोमोन।
औ
खौ मावनानै बेनिफ्राय मोननाय बिफांखौ दानफायनानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोननानै बेनिफ्राय दिरुं दिहुनो आरो बिनिफ्राय फाथिसिनाखौबो दिहुननानै मोननैबो बिथिङाव रां आरजिनो हायोमोन आरो
नोंगौ नोंगौ।
बर' हारियावहाय गोबां आबादफोरखौ मावनानै बर'फ्रा जिउ खुंनायाव ओ गाव गसंथानो हाबोनाय बायदि रांखान्थि मदद मोनबोदोंमोन।
नंगौ नंगौ।
बे बेबायदिल' नङा नोंथां जेन'बा जोङो नुयो गोजां बोथोराव जोङो गोबां आबादफोर नुनो मोनो जेरै लाफा आबाद बिदिनो मुला फोर आरोबाव गोबां मैगंफोर दंबावो जेरै मटर गाजर बेफोरखौबो आथिखालावहाय गामिनि ओ दुब्लि बा बारिनि बागानफोरावहाय मानसिफ्रा गायनानै जानो नाजायो आरोबाव जानानै आग्लायनाय माखासे मैगंफोरखौ जोङो खाथियावनो थानाय हाथार बाजाराव रांखान्थियारि मददनि थाखाय फानहैयो आरो
नंगौ नोंगौ
औ बेबायदियैनो आरोबाव गोबां दङ आबादल' नङा दा बर'नि माखासे जानायखौ ओ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जोङो गावनो बानायनानै मोननाय मैगं खौ लानानै माखासे ओ ओंख्रिफोरखौहाय बानायनानै जायो आरो
अनला आरोबाव बिदिनो माबाफोर ओ सबाय दाउफोर फोर गासिबो गावनो बानायनानै गोथाव मोननानै जानाय बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेफोर जाहैबाय आरो दा नोंथाङाबो एसे आबादजों लोब्बा थानाय फंनैसो बाथ्राफोरखौ बा बर'नि आबादजों लोब्बा थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ एसे बुंफोरनानै होनो हागोन नामा आंनो नोंथां?
आस्सा दा आंथ' बारा बिदि एक्सपिरियेन्सबो गैया जाहैबाय दा अब्लाबो आङो एसे एनैखौ आङो जिखुनु हायो जायखौ आङो सेयार खालामनो औ सेयार खालामनो थांनो दा आङो सेस्था खालामगोन दा बे हिसाबै ओ जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफा बिमा बिफानि जोंनि बिबै बिबौमोना माइ आबाद गायनानै ओ न'खर सालायबोनाय हिसाबै
औ नोंथां
जोंनि ओ न'खरावहाय बा जोंनि हालामावहाय गुबुन बेबायदि आबादफोरखौहाय मावनायखौ जोङो बांद्राय नुबोआखै आं बेनि गेजेरावनो ओ बांसिनहाय ओ नोजोर बोनानै आबाद मावनाय होनो जोंआ माइखौनो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो गोदोनि समावहाय बेबायदिनो एसे‌ एसे एनै ओ आदा बिगा एक बिगा बेबायदि फाथो आबादखौ मावनाय जायोमोन। बे फाथो गायनानैनो बिसोरो मान गोबांहाय बेबायदि न'खर खर सालायनो हायोमोन जेरैहाय दुरुंनि गोनांथि जायोब्ला फाथोखौ इसोरो माबा बुथुमनानै बिसोरो सानानै मोसौफोरखौ बेफोरजों खायोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जिखुनु न'खरनि खामानियावहाय दुरुंङनि गोनांथि जायो बे दुरुंखौहाय बिसोरो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे आं जोङो नारजि अमा जायो बर'फ्रा ओरैबायदि फेभरेट दासिमबो माने बे ओंख्रिया जोंनि बर' ओ माहारियावहाय मोनसे ओ गोबांहाय ओ नामबो मोनबोदों माने ओंख्रिखौ माने बे ओंख्रिखौ मानसिफ्रा माने बिराद माने गोथाव मोनसो खायो आरो दा बे हिसाबै नारजि बखौहाय आ जोंनि बर'फ्रा दोनथुमनानै फोराननानै जाबोनायखौ जोंओ नुनो मोनदों।
नोंगौ
जों लोगोसे ओ माइआथ' आरो ओ जोंनि ओ मोनसे ओ आदारखा नालाय जिउआव जिउ खुंनायावहाय माने ओ बे नङाबानो जाखाया नालाय
नोंगौ नोंगौ।
खौहाय आङो नुबोदों आरो। नोंथाङा आंनो आरो माखासे मिथिनाय बाथ्राखौहाय नोंथांआ आंनो आरो आ फोरमायबावनो हागोन नोंथांनिफ्राय आंङो हाजासे सोलोंनानै लानो हागोन आरो।
आटसा जागोन बिदिब्ला आङो आलु आबाद आ बे आलु आबादनि सायाव फंनैसो बुंनि।
औ औ।
जों नुनो मोनो नोंथां ओ आलु आबादखौथ' फ्राय जोंनि गामिफ्रावहाय जेसेबां न'खर दं बांसिनानो गायो खमावबो सेजौ न'खर थायोब्ला बाव स्निजिसो न'खरा गाव गावबा गावनि बारियाव थानाय एसेबाबो हाफ्रावहाय गायनानै जानो थाखाय गायनानै लायो। आरो खायफाया एसे गुवार हा थायोब्ला बेफोरावहाय जानायनि अनगायैबो फालांगियारि बिथिङैनि नो जोर होनानै बेखौ गायनानै बिनिफ्राय रां आरजिनो नाजानायखौबो जों नुनो हायो आरो नोंथां।
औ नोगौ नोंगौ।
औ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि गामि ओनसोलाव ओरै आलुखौ फ्राय न'खराव गायो। गायनायनि ओंथिया बेनो जे बिसोरो बेखौ गायनानै गावनि न'खराव जानो हाबाय। ओंख्रि गैयाब्ला बा ओंख्रि हिसाबै बाहायनो हाबाय आरोबाव बिनि उफ्रा हिसाबै बिसोरो गावसोर जानानै आग्लायनायखौ आ खाथियाव थानाय दखान बा हाथायफ्रावहाय फाननानै बिनिफ्राय रां आरजिनो हाबाय आरो। जायनि गेजेरजों बिसोरो गावसोरनि जिउ खुंनायावहाय रांखान्थियारियै एसेबाबो मदद मोननो हायो आरोबाव बि दिनो गुबुन माखासे गावसिनाव गायै मैगं बा गावसोर मावै मैगंफोरखौहाय बायह्रानिफ्राय लाबोनानै बे रांजों बायनानै जानो हायो। बेबायदियैनो बिसोरो जिउ खुंनायावहाय गोबां मैगंफोरखौ गायनानै फाननानै बिदिनो ओ बायलाय फानलाय खालामनायनि गेजेरजों सोलिलांनायखौबो जोङो नुनो मोनो। खायफाया बबेबा मैगंखौ गोबां बिबाङाव गायो खायफाया बबेबा मैगंखौ गाया। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो दालि दालि आबाद दालि आबादखौ फ्राय मानसि फोरा गया खम मानसिफोरा गामि ओनसोलाव गायो। नाथाय जाय सुबुङा गायो बे सुबुङा बेखौ गाव जानायनि अनगायै बे गोबां बिबाङाव दिहुननायालाय गामिनि गोबां मानसिफोरनो फाननो हायो आरो बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर हाथायफ्रावबो लांनानै बेखौ फानहैबावनो हायो आरो। बेबायदिनो मैं गं थायगंफोरा जों आदल बदल फायलाय फानलाय खालामनायनि गेजेरजों गामिया गोदोनिफ्राय ओ संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
औ। दाथ' बिदिब्ला होमबा जोंना नोंथां समाबोथ' जाबायमोन। जोङो आबाद यावहाय एसेब्लाबो सानजों ओ गावबा गावनि बिबुंथि एबा रोंगौथिखौ फोरमायथिलायनानै होबाय। दा बिनि थाखायनो नोंथांखौ एसेब्लाबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै मोनथिहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नों थां।
नोंथांनिसिमबो ओ रोजा रोजा साब'खर थाबाय। नोंथाङा एसे एनै आंनो ओ आबादनि सायावहाय फोरमायनायनि थाखाय।
औ गोजोनथोंसै नोंथां। औ।